औ। मा खालामदों नोंथां?
ओइ नै जिरायना दं नोंथां नोंलाय।
औ।
नों। नोंथांना नेट प्रब्लेम दा बारा मोजां खोनाखैय। खोनायाखै हेलौ।
अ‌ औ । खोनादों।
औ औ खोनाबाय एबार खोनाबाय।
औ नेट नांनाय जायगायाव थां औ औ नेटवर्क नांनाय जायगायाव थांनि आं एबार।
औ। औ जागोन दे।
औ आं एसे एनै गामियाव थाबाय औ औ आं एसे गामियाव थाबायदिंगासिनो माने।
औ।
होम मा खालामदों होनदोंमोनलाय नोंथां?
ओरैनो दङ नै नोंथां।
औ जाखांबायमोन ओमफ्राय?
जानाया जाखांबाय
औ मा ओंख्रि जाखोमोन?
जोंना फान्थावजों आलुसोमोन नोंथां नोंसिनालाय?
जोंना दालिसो ओमफ्रायो आलु फाजा
अ
औ
अ नोंथां मोनना ओंख्रिया फान्थाव होनदों नामा?
औ औ फान थाव जोंना
न'आव गायनाय ना ना बायनाय फानथावालाय?
जोंना बायना लाबोनायसो न'आवथ' गाया फान्थाव खौ
औ औ
नोंथांमोनालाय अ
जोंना आलुआ न'आवनो गायखानायमोन। ओ‌ फान्थावबो दङ एसे माने न'आव जानो आन्था दं आरो ओमफ्राय आलुआथ' थांनाय ओ एसे सिगाङाव माने से बिगासो गायखादोंमोन। दा बेखौनो जागासिनो माने। ओ नोंथांमोनालाय आलु आबाद मावोना मावा?
मावनाया मावो जोंहाबो होमबाबो बांद्राय एसे बुरजा मावा आरो। खम मावो
औ औ औ औ
हा?
ओ ओमफ्राय मोनसे सोंथि खोनाबाय नोंथां? हेल' अ आं नोंनाव मोनसे सोंथि सोंनि
औ
ओ नोंथांमोनहा मा मा जुनार फिसियो न'आव फिसिजानायखौ?
जोंनाथ' नै जुनारा दाउ दङ
औ औ दाउआ जुनाराव गोग्लैयोमोन जानो दा गोग्लैयामोन
अ दाउवा थ' जुनाराव गोलैला बोरमा दङ मोसौ दङ
औ औ औ बेनो आरो जोंनाबो जोंनाबो बेनो बोरमा दङ ओ मोसौ दङ ओमफ्राय मोसौआ मानैना ओ मासेल'सै माने माखासेखौ फानहरजोबबाय एसे गोबां दंमोन
अ
गाय गाय मासेल'सै बिदिनो
ओ ओ
बोरमा बेखौ फिनानैहाय रां आरजिनो हागोन नाया?
औ। बोरमाखौ फिसिनानैथ' रां आरजिनो हायो।
औ।
औ।
औ।
मा नोंथाङा बोरमाफोर फिनो नागिरदों?
औ माने एसे प्लेन खालामदोंमोन उनावहाय माने फिहैगोन बायदि माने ओ खिन्थु दामाने एथबां नलेज गैथ'वा बेफोर खौ बोरै खालामनांगौ। बोरैफिनांगौ
औ औ।
बेफोरनि सायाव एसे नलेजखौथ' आरो ओमफ्राय ओ नोंथाङाहाय मोनथियोबा खोन्थाहरनो हागोन बोरैहाय फियो बोरै खालामनांगौ बोरै रां आरजिनो हायो ओरैबादि सोमोन्दै औ।
बोरमा फिनायजों ओ जोबोद मोजाङैनो रां आरजिनो हायो। मानो होनोबा बिसोर जाबाय जुनार आरो बिसोरो फिसाबो होयोना बिनि थाखाय खायनो जोबोद मोजां आरो।
ओ जेनेबा फिसायाहाय ओ बेसेबां गोबावजोंहाय जायो?
बिदिनो
द' मान द' दान गु दान गाहाम लायो माने।
औ
हुम
दालाय नोंथांमोननाव माबैसो दङ?
दाथ' जोंनाव गैथ'वा बिदिनो मानै माथामसोल' दङ। बारा गैया माने। ओमफ्रायो ओ बेसेबांसो मोनहैगोन जेनेबा बेखौ फाननाय समावहाय मासेयावहाय?
बेखौथ' केजि हिसाबसो लाङो नालाय
औ नोंआ गथाफोर फानोबा?
गथाफोर फानोबा एसे गि दिरबा
औ
बिमा एसे गिदिरबा दाइन रोजा जि रोजा गाहाम मोननो नागिरो माने बोरमायावबो।
औ औ होनबाथ' ओ जुदि गोबां फिसियोबा माने गोबां मुलाम्फा जागोन माथो।
औ औ
हुम आरो बिसिनि थाखायथ' माने बांद्राय एथ' खस्थ' गैय बायदि मोनदां बोरमा फिसिनायावहाय।
बोरमा फिसिनायाथ' बां ओमफ्राय खस्थ' गैया बिदिनो सम माने मोनोबा हाग्राफोर होफैनाय गोथां हाग्राफोर गोथां मैगं थाइगं बेफोरखौ जायो आरो बिसोरो बांसिन बिदिनो दंफां लाइफांनि बिलाइ बेफोरखौ जायो आरो बिसोरो औ
ओमफ्रायो जेनेबा मुलिफोरखौथ' नाङा
मुलिफोराथ' नाङा बिसिनाव बांद्राय बेरामबो जाया नालाय
औ
ओंखायनो मुलिफोर इफोरदियाव खरसा थाङा आरो इफोरदिनि
औ औ औ एबा गांसोफोर नागिरना होनो हायोबानो जायो मानि ना
औ गांसोफोर नागिरना होनो हायोबानो गोथां मैगं थाइगं बायना होनो हायोबानो जायो आरो बिसोरनि थाखाय औ।
बिसिनि थाखाय एक्सट्रा न' बानायनांगौ ना मोसौफोरजोंनो दोनफानो हागोन बिसोरखौ?
बिसोरखौ ओरैनोबो न' बानायना दोननो हायो मोसौफोरजोंबो दोनफानो हायो। जेबो प्रब्लेम गैया माने बिसि ना थानाया।
औ माने मोसौफोरजों दोनफाबा माने एसे फ्रब्लेम जागोन नामा सौलाबायबा बोरैबा।
सौनायाथ' सौवा मानो होनोबा मोसौजों बेजोंथ' एखेफ्रामानो नालाय।
औ।
मोसौआ मोदोमावल' सो देरसिन
औ औ औ नोंगौ।
प्रब्लेम गैया
औ जानायफोराथ' एसिनि माहोनो मोसौ बोरमा एखेसो।
औ
औ औ ओमफ्रायो दायो नोंथाङा बहा दं दा।
आङो दा नै फोथाराव दङ।
अ माइफोर गायदों नामा?
माइथ' गायाखै? जोंना माने फुख्रि मोनसे दङ बेखौ नायदिंगासिनो आङो
अ फख्रि फख्रि सेराव दङ आरो ना।
औ औ
औ ओमफ्रायो बोथोरफोरा बोरै नोंथांनिखो।
बोथोरफोराथ' दाथ' खोमसि जाहांबाय। मानो होनोबा मोनानाय फैबाय ना?
औ औ ओ माने औ औ ओमफ्रायो माने ओ अखाफोर हागोन ना हायाखै?
अखायाथ' दहायसो हादोंमोन दहाय सानसौफुआवसो। दा हायासै नोंथांमोननि गैलाय?
जोंनिखययथ' दिनैथ' हास्रायाखैनो अखाया ओमफ्राय दा बै साननैसो एसेसे खामि दङ माने सानदुं गोसााथारसो दुंदोंमोन माने गरम जोङो थानो हालायै जादों दिनै सानदुंया दा माने एसे खोमसि जाहांदों गाबोनफोर हानो हागौ नाम अखाया ।
अ
औ
जोंखै दहाय सानजौफुआव हादोंमोन नाथाय दा गैया बोथोरा स्रां जानानै दङ ।
औ होनबाथ नोंथांमोननिखि हाथनाय नंलालायदों ना?
औ
औ जोंनि किजाय फैसिगोंलाय दा अखायाव ।
औ औ
बांद्राय हायिखायनो माने जोंखाबो गायनाय फुनायानो सोलिथवाखै माने ।
औ
औ
अखा हाबाबो हाया एसे गोरानदब ओंखायनो गाया आरो जोंख बांसिन नांनो ।
औ औ ओ माइ फोर गायनाय जाया हबाना?
ओहो माइफोर गायनाय जाया नाथाय गोरान खेथिफोर मावनाय बांसिन जायो आरो जोंनिखैजाय ।
हेलौ हेलौ
औ औ
औ बुंफिनलाय नोंथां
जोंनिख्रुइथ बिदि गिसि आबाद मावनाय जाया गोरान आवाद आबादसो मावनाय जायो बांसिन ।
औ
खोनादोंना नोंथां?
औ
औ
माने हाया ऐसे बोरिदब ना नोंथां मोननिथिं?
औ औ हाया एसे बोरि दब।
औ जोंनि खैजाय माने हायाथ माने बिदि मिडियाम साइजआनो माने बांद्राय बोरिबो नङा बांद्राय दल हाबो नङा औ दा माने अखाखौ नेना दं आरो दे सोरबा फोबाय खोथियाफोरखौहाय म-माबा मेचिनजोंहाय मटरजोंहाय दै सारनानै फोबाय आरो खोथियाफोरखौ ।
ओ
आरो नोंसां माने गायस्रायाना सोरबा सोरबा गायो माइखौ ।
गायो मानसि माने जायगा लायै जायगा गायो जोंखैबो । गायस्रायाबो नङा औ दे होमब ना नोंथां नै खम जाबाय औ औ
दे दे होमबा
दे।